हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा मावदों दायो?
दायो आं ओरैनोंथ' नै नोंथां जेबो खालामाखै।
अ सानजौफुनि जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय जाखांनायानो।
औ नों जाथ'नाय जायाखै नोंथां आंहा।
औ
नोंथां बिदिब्ला आंङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो जोङो फंनैसो सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
अ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
अ बिदिल' नोंथां गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जाासोहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ जा नोंथांनिसिमबो।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना आयदाया जाहैबाय जोङो बिफां-लाइफां गायोब्ला मा राहा मोजां राहा मोननो हायो आरो जोंना जुदि बिफां लाइफां जोबस्राङोब्ला जोंना माबा मोनसे खहा जानो हागौ नामा? बेफोरनि बागै नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथां जों बिदिब्ला जागायनोसै नामा?
औ।
औ। ओ दा नोंथां जोंना बिफां लाइफां गायनाय होनोब्ला जोंना बिफां लाइफां गायनायखौथ' जों बयबो ओ जिथु दानि आथिखालनि सुबुं‌ बेफोरो मोजाङै मोनथिखागौ जोंना बिफां लाइफां थायोब्ला जोंनि जिथु बारहावा बे बारहावाया साबस्राङो। आरो मोजां जायो आरो जोंनि जिनाखि हां लानायाव नांगौ जानाय अक्सिजेन बेफोरो गोगोयै जोंहा मोननो हायो। बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ थारैनो जोंनि जिउनि मोनसे ओ हेफाजाब होगिरि होननानै बुंनांगोन जायनाखि जोंना बे गैयाब्ला ओ जोङो जिब जिबिया थांनानै थानो हानाय नङा आरोखि दो बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि जिब जिबिया थांनानै थागोन नालाय दा बिफां लाइफां ओ जुदि जों बिफां लाइफांखौ दानखायोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि खहा जागोन आरो जेरैहाय जोङो बिफां लाइफां दानफायब्ला जोंना अक्सिजेनाना खमायलांगोन आरो जोंना ओरैजाय
ओ बिफां लाइफाङासो जोंनि बारहावाखौ थबथायो नालाय। दा बे बार हावाखौ गेब्रोंनायनिफ्राय ओ रैखा खालामनो थाखाय जोंनो दा बिफां लाइफांखौ नांगोन आरो। दा बेनिखायनो जोंङो बिफां लाइफांखौ ओ फोजोबनायनि बेलायाव बा फोजोबनायनि अनगायै जोंहा गायनांगौबा जोंहा बिफां लाइफांखौ फेहेरनांगौसो आरो। जिरैहाय जों
औ।
गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां थायोब्ला जोंना ओरैजाय जोंनि जायगायाबो समायना जागोन आरो जोंनि ओ जिथु बारहावा गेब्रेनायनिफ्राय जोंहा रैखा मोनगोन आरो जेरैहाय जोंहा ओ गो गरमनि समावहाय जोंना बिफां लाइफां गायोब्ला ओ बे बिफांनिनो जोंहा सायाफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो। जेरै जोंना जों आथिखालाव नायनो थाङोब्ला जोंना ओ गरम बोथोरनि समावहाय जेब्ला जोङो गरमो बा जों गोलोमो बेफोरबायदि समफोराव जोंहा ओ नैबे गोनोखोआरि आदबजों दिरुननाय ओ फांखा बायदिसिना कारेन्टनि जिनाखि जिनिस बेफोरावसो जोङो थानो हमो नाथाय ओ बे बे कारेन्टनि जिथु बार बारनाय बेयो जोंना इसेबां ओ मोजां जाया जायनि जाउनाव बेफोरखौ बांसिन बांद्राय लायोब्ला जोंना देहायाव गोबां जेंना जेंसि लोमजानाय साजानायखौ जों नुयो आरोना नोंथां। दा बिनिखायनो जोंना बिफां लाइफां जेब्ला जोङो बिफां लाइफांनि सिङाव जिरायनानै जों बिनि साया लायोब्ला जोंना बिनि बार बारनायखौ मोनो अब्ला जोंना देहायाव माने मोनसे गोग्गो आस खावस्रि देहाखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंना थाजिम जानाय देहा नङा होमबा जेरै जोङो बिफां लाइफां सिङाव जिरायोब्ला जोंहा थाजिम मोनो बेबादिनो जोङो गोबां ओ बिफां लाइफांनि मोजांखौ मोनो आरो दा जों ओ गुब बुंनो थाङोब्ला जोंना बिफां लाइफां थायोब्ला जोंहा माबायदि खहा जानो हागौ आं बेफोरनि बागैबो फंनैसो बुंनोसै नोंथां। जेरै जोंना दा बिफां बिफां दानफायोब्ला जिब जुनार थानो हाया बा जिबिया थांनानै थानो हाया बे जों बयबो मिथिखागौ दा बेनि अनगायैबो जोंहा बिफां लाइफां बिफां गैयाब्ला जोंहा बार गेब्रेंनाय आरो ओरैजाय जोंहा खरान जानाय बेफोरबायदि आरो जोंना ओरैजाय बिदुंफ्राबो बारायलांनो हागौ जायनि जााहनाव बार गेबेङोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि सानदुं दुंनाया जानो हागौ आरो दा जोंना मिथिंगानि बेफोरबायदि जिनिसखौ जोंहा दानफायनायनि सोलाय बा जोंना फोजोबस्रांनायनि सोलाय जों फेहेरनांगौसो जों बेखौ बुंनांगोन आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे जोंना माखासे दारिमिनारि फसंथान बा मा बायदिसिना गोनोआरिया ुननो इास्ट्रिफोर दिरुननो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां दानफायबोनाय बा हाग्रा बंग्रा एवस्रांबोनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनदों आरोखि नाथाय जों बेफोरखौ खोब खैफद बुद गोनां होननांगोन जायनि जाउनाव जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जिब जुनारा थांनानै थानो हाया जों दिनै बेफोरखौ मोनथिसेयावबो जुदि गावनि मोनसे राहा गोनां जिनिसखौ बा राहा गोनां मुवाखौ जोङो फोजोबस्रांना लायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय खहा जागोन बा खैफोद गोनां जागोन आरो जों बेखौ बुंनो हायो नाथाय जों बेफोरखौ मोनथिसेयावबो आथिखाल आथिखालाव जोंनो जिनाखि जोंना नांगौ जानाय बेफोरखौ जोंहा मावनो थाखाय बा जोंहा गावनि बायदिसिना इनकाम सर्सनि थाखाय जोंहा लब लबियानि गेजेरजों जोंहा बानायनाय बा मावनाय जायो आरो जेरै जोङो दा नुनो मोनगासिनो हाजो हाग्राफोरखौ एवस्रांनायखौ जोंना ओरैजाय अरनबारिफोरखौ दानफैनायखौ एवस्रांबोनायखौ नुनो मोनगासिनो जायनि जाउनाव जोंना जिब जिबियाबबो थानो जायगा गैयै जादों जेरैहाय जोंहा हाग्रानि गोबां जिबुन जिब जुनार थायो नङा होमा नोंथां बेफोरो दा बैफोरबाददि अरमबारखौ एरसोननायनि जाउनाव थानो जायगा गैयिलाय टाउन सहर बा गामि एरियाफ्रावबो जोंना बेफोरखौ फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो नङा होमबा नोथां दा नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननिखायजा जोंनि जेरैनाखि मा होनो दंफां लाइफां गैयाब्ला बा जोङो हाग्राबारि बा अरमबारिखौ फोजोबस्राङोब्ला माबा मोनसे खहा जागोन नामा बा फोजोबस्राङालासिनो जोङो दंफां लाइफांखौ फेहेरोब्ला माबा मोनसे राहा मोननो हागोन नामा नोंथाङाबो फंनैसो बुंहरदो नोंथां
औ जागोन
औ
बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन बे बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोङो जोंनि अफिस सिजोन जि जों हां लायो जि बाग
औ औ
बय जोङो मोननाय जानाय नङा आरोना जोङो जों बुजियो अ अक्सिजेन मोनङो बे अक्सिजेनखौ जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्रायसो मोननाय जायो ओ आरो बे बिफां गैयाब्ला जोङो जोंनि जि बार मण्न्दलावहाय जि गेब रेंनाय जि कार्बन डाइ अक्साइड बेखौहाय जोङो सुस्रांनाय जानाय नङा बे जोङो सुस्राङाब्ला जोङो बे खा कार्बन दाइ अक्साइदखौहाय जोङो मोनजाफ्लाङोबा जों जों गावनि माने खैफोदाव गो्लैगोन गावनि जिउआव माने खैफोदाव गोलैनो हागौ बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांआवहाय दानफायनायखौहाय बा बिफां लाइफां अरन बा बिदिनो माखासे अरन बा नोगोर बिदिनो दानफायनायफोरखौहाय जोङो होबथानांगोन बिफां फुलि गायनांगोन जोङो औ ओनसोलफ्राव माने बिफां फुलिफोरखौहाय गायनांगोन साब सिखोन लाखिनांगोन जोङो बिदिनो ओ अरन हाजो दाव थानायाय बा बिफां लाइफां दानसस्रांनाय बेफोरखौ जोङो ओ रैखा खालामनांगोन बा होबथानांगोन बे जोङो होब थायायाब्ला जों जोंनिबो खहा जागोन होननानै बुंनांगोन जनैहाय जोंनि गारि मथर खारनाय ओंखारनाय उखुन्दै बिदिनो दारिमिन फोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जोंनि खुगानिफ्राय गनाय अ-अ जि हां जि बेफोरो माने गाज्रि बिस गोनां बिस गोनां गेस जागोन आरोना नोंथां ओ बे बेफोरखौ माने ओ सुस्रांनो थाखाय माने जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगोन फां लाइफां निफ्राय मोजां अक्सि जेन ओ खौहाय ओ ओंखारहो हानांगोन बेबायदिखौ जोङो दा बिफां फुलिफोरखौाय जोङो सेभ खालामनो हायाब्ला जोङो जोंनिनो आबहावाया गेब्रेंलांगोन बिदि लासै लासैयैनो बिदिनो ओ अखानि बिबाङा खमायलांगोन ओ सानदुङा माने बिदुं सान्दुंनि बिदुङा बारायलांगोन बिदिनो जोङो सुबुं माहारिया थानो हालाङि जालांगोन बेबायदिनो माने फुरा बुहुमावनो माने सोलायबोनायखौहाय जोङो नुबोगोन आरोना बेनि थाखायनो जों जोंनि ओ नि न'खर बा खाथि खाला गामि ओनसोलफ्राव जों बिफां फुलिखौ दानफानायखौहाय होबथानांगोन ओमफाय दानफायब्लाबो जोङो बिनि सोलायै जोङो बिफां फुलिखौहाय गायनांगोन फांसे दानिफ्रायबो जोङो फांनै गायनांगोन बेबायदिखौ जोङो बयबो माने सुबुङा गाव गावनो ओ माने गोसोआव थानांगोन जे जोंनि बिफ बिफां थाखाय बिफांङा मानि थाखाय गोनां बिफांङा मानि थाखाय जोंनि मोल्य गोनां बेखौ जोङो मोनथिनांगोन बिफाङा जोंनि थाखाय बहुत मुल्य गोनां बे जोंनि थाखाय अक्सिजेन होयो आरो बेनि थाखायनो जोङो बिफां फुलिखौहाय जोथोनै लाखिनांगोन बिफां फुलिया माने गोबां खामानि होयो बिदिनो जोनि बबेबा मालाबाफोर लामा सामा थाङोब्ला जोङो ओ गरम जायोब्लाा जों बिफांनि सायानि जे बार बेखौहाय जोङो लानो हागोन बा जिरायनो हागोन ओ बिदिनो जोङो बिदिनो जिरायग्लांनाय बा ओरैनो थाग्लांनायफ्रावहाय जोङो नावख खामनि होयो बहद माने जोबोद खामानि गोनां होननानै जोङो बुंनांगोन आरोना बिफां खौहाय
औ नोंथां औ
जोङो जों जोंनि अक्सिजेनखौ मोननाय नङा। जोंनि जे अक्सिजेन होग्रा बेसो बिफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो। बिदिनो अक्सिजेनखौ हगारो कार्बनडाइ अक्साइदखौ सोबना लायो बेबायदिनो थिग ओ जोङो जोंनि देहाखौहाय ओ गोखो थाजिम लानो हायो आरो ना ओ तारमाने बेखौ जोङो बय-बयबो सुबुंजों लानानै जोङो बिफां फुलिखौहाय सेभ खालामनांगोन बिफां फुलिखौहाय मोजां लाखि नांगोन होननानै जोङो बयबो बयखौबो खावलायनांगोन आर ना नोंथां होमब्ला जोंथिंबो बेबायदि बिदिनो ओ माने सोलियो माने बिफां फुलि गायो बा बिफां फुलिखौहाय एसे बिदिनो सेभ खालामो। दंफां दानफायोबा जोङो बिनो सोलायो बेलेग दंफां गायो बेबायदिनो माने जोंनि गामि एरियायावथ' इसिबां ओ मा बानायखौ नुवा नाथाय नोगोर बा सहरफ्राव मानाय बेफोरबायदिखौ बांसिन नुयो आरोना। आबहावा गेब्लनाय बिफां लाइफां खम जानाय बांसिन पलुसन जानाया नोगोरमाखायावनो जायो आरो ना। ओमफ्राय जोंनि गामि ओनसोल दं मे बेफोरबायदिखौहाय इसिबां नुनाय जाया आरोना। दा नोंथाङा आङो बे खिनिखौनो नोंथांनिसिम फोरमायबाय ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथांखौहाय आङो उनावहाय लोंनां लांफिनसिगोन होननानै आसा खालामो।
औ नोंथां बिब्ला नोंथांजों ओ बिफां लाइ फांनि बारै नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोसोआ खोब गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बिदिब्ला।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ औ